ओमफ्राय आं नोंथांजों दसे रायलायनो हाबावगोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दा होमबा जों मेन टपिकआव फैनोसै नङा होमबा नोंथां। दा नोंथांजों आङो‌ दा मा होनो बर'नि जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन।
औ औ सावरायजागोन दे।
औ। जोंना दोरोङारि ओंख्रि होनबा जोंना गोबां दं। जेरै सबाइ जेरै जारि बिनिफाय जोंनिया अनला ओंख्रै बेनिफ्राय अनला ओंख्रै। गोबां रोखोमनि जेरै जोङो गोबां जों जो दा माहोनो अनलानि बागैनो रायलायसै नङा होमबा नोंथां। अनला होनोबा जोंनिया ब र'नि मोनसे फेभरेट एबा गोथावसिन मोनग्रा जोंनि मोनसे ओंख्रि नङा होमबा नोंथां। जेरै दा जों मा होनो अनला मुङा जोंना अनलाखौ जानो थाखाय अनला ओंख्रि जानो थाखाय मा जों फार्स्टआवनो मा अनला माइरंखौ मा सोमनानै दोनग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां। मान सोमनानै दोननानै बेखौ रुइबासो मा जोङो दैखो सरनो थाखाय एसे सुनानै खोरखायाव मा सिखांनानै दोन दसे खमाय दोन्थ'नाय जायो बिनि उनावसो मा दिंखि एबा उवालाव नङाबा जोङो मा खायसे खायसे थबसियावबो न'आव जानो आन्थाखौ मा थबसियावबो देनानै संनाय खौ जोङो नुनो मोनो नोङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
अनला ओंख्रि जानोबा जोंना मेनआनो जाहैबाय माइरं अन गुन्दैयानो नङा होमबा जों बेखौ संनो थाखाय मा फार्स्टआवनो जोङो साराय सारायाव जोङो मा दैखौ फुदुंना लाग्रोनायखौ नुनो मोनो फुदुंना लानानैसो मा जोङो दैया जेराव ग्लब ग्लब गोदौबासो मा माइरं गुन्दै एबा देना लानाय अन गुन्दैखौ जोङो मा होनानै लायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
जोङो अनलाखो गोबां जों जेजों जानो गोसो दाउजों औवा‌ गांजा, औवा मेवाइ एबा नों मा आलु जेरै बासिगि बिबार सेवालि बिबार बेफोरजों जों मा सेवालि बिबार जेरै बिलाहिफोरजोंबो थाइगिरफोरजों जोङो मा जानायखौ नुनो मोनो। जेरै जोङो सेवालि बिबारफोरजों फोरजों जाबा जोङो मा खारै होनानै संनानै जायो नङा होमबा नोंथां? जोङो जों अनला ओंख्रि जानो जोंना मेन आनो जाहैबाय खारैखौ नांथारगो गोन जोंनो खारै आरो मा अन गुन्दै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
जों जेरै आं जाय सेवालि बिबारफोरोजों जाबा जों मा होनो खारै होनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जेरै ओमफाय जोङो थाइगिरफोरजों बिलाहिफोरजों जाबाथाय मा ओरैनो खारै होआलसिनो एबा थावजोंनो संनायखौ आङो नुनो मोनबोयो आरो नङा होमबा नोंथां? दा जेरै जोंना थाइगिर ना अनला होनोबा जोंना जेरै उम थाइगिरजों अनला ओंख्रि संनोबा जोङो जों मा थाइगिरखौबो जोङो सायनानै हानानै फिसा फिसा इदि हाना लानाय जायो जेरै मा जोङो थाइगिरखौ एवफ्रामना लानानै जों मा दै होनानै बेखौ गोदौ होग्रोयो गोदौ होग्रोनानै मा जों नों जि जि होनानै जानो मोजां मोनो एबा मा मा होनानै नोङो निजेनि गोथावखौ मोनसिनो बिनि थाखाय जों मा निजेनि जेनेबा संनायफोराबो गाव गाव जेरै आलदा आलादा जायो नालाय जेरै गाव गाव जि होनानै जानो मोजां बेफोर मुवा बेसाद जेनेबा मस्ला मस्लिफोरखौ जों होनानै लानाय जायो बेनि उनाव जों मा अनखौ होनानै एबा ओ अन गुन्दै होनानै मा होखांनायनि उनाव जों बेनि उनाव मा दुन्दियाफोर माइ माइ बिदि निजेनि गोथाव जानो संनो थाखाय जों मा होनायखौ नुनो मोनो आरो ना नङा होमबा नोंथां? दा बिनिनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि होनबा मा मा दमाव बिफोरनि बागै नोंथांफाय एसे मिथिनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन। आं मिथिनाय दा नोंथाङा अनला ओंख्रिनि बागै बुङाखै खै होमबा जेरै अनला ओंख्रि जानो थाखय जोंनो गिबियाव मा होनो खारै नांगोन जों खारैखौ मा होनो थालिर ओमफ्राय मोनो नङा होमबा थालिरफोरखौ मा होनो गिबियाव जों थालिर मादा थालिर गांखंखौ मा होनो दाननानै बेखौ मा होनो फोरानना लायो फोरानना लाखांनायनि उनाव बेखौ माने फोराननानै रानोब्ला जोंङो सावो सावनानै जि हांगार आरो बे हांगारखौसो जों खारै ओ बाहायो नङा होमबा बे खारैखौ जों गिय नोंङो आरो मा होन्दो? बेखौ मा ओंख्रियाव होनांसिगोन आरो ना जोंङो अनला ओंख्रि गोबां रोखोमै जानो हायो नोंथाङा दानि बुंलांखाबाय जेरै औवामेवाइ बारसि बारिफोर बेफोरनि अनगायै जोंङो मा बेदरफोरजोंबो जानो हायो दाथ' मा होनो अनला ओंख्रिखौ जोंङो मा मोनसे हाबायाव बाहायो जेरै माबा सोरनिबा हाबा जायोब्ला बेयाव मा होनो हाथासुनि खुरनाय नामाव जोंङो अनला ओंख्रिखौ बाहाय हायो नङा होमबा? बे हाथासुनिखौ फोरनो जेरै हाथासुनि माने हिन्जाव गिबि मा होनो ओंखाम खुरजेननाय नङा होमबा बेयाव औ बेयाव जोंङो बेखौ नुनो मोनोआरो जेरै ह अनला ओंख्रि संजेननायखौ बे माने
जोंना मा होनो जोंना दोरोङारि ओंख्रि होनबा जेरै जोंनिया जोंङो जारि फुदुंनाय जारिजों ना फुदुंना जानायफोरखौ नुनो मोनो जेरै सबाय ओंख्रि नङा होमबा नोंथां? जेरै जोंना जारि ओम ओंख्रि गोबाब एबा ओंख्रि फुदुंनाय होनोबा जोंना मा फार्स्टआवनो जोंङो मा खालामो जोंङो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जोंङो मा खांनानै एबा खाना लानानै संनायखौ नुनो मोनो जेरै बुथुवा मानिमुनि जेरै जोंना माइसुन्द्रि जोगोनार बिजौ लाइ एबा लाफा बेफोर गासैबो मैगंखौबो एसे एसे होनानै जोंना मा संनायखौ जोंङो नुयो बेफोरो मा जोंनिया जोंनि देहानि थाखायबो एबा जोंनि उम मुलि बायदि मे-मैगं एबा ओंख्रि होननानै जोङो मा साननानै लानाय जायो आरो जेरै जोंना गुजुनाय एबा जोङो गुजुनाय जेरै गगा मोनबाय थाबाबो जोंना मा जे मानिमुनि माइसुुन गंगार दुन्दिया बेफोरखौ होनानै जेरै बानलु फिसा बेफोरखौ देग्लिनानै जोङो मा संना होनायखौ जोङो नुयो एबा संनानै जाबा मा जायोनो जोंनिया गगा मोननायफोरा एबा गुजुनायफोरा मा जोंनिया एसेबाबो मोजां मोनो। एबा देहाया एबा स्रां जानायखौ नुनो मोनो होननानै मा गोदो आबै आबौमोना जोंना बेफोरबायदि संना होनायखौ जोङो नुनो मोनो, नङा होमबा नोंथां? जेरै दा जोङो ओं इफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो जेरै दा सबाय ओंख्रि होनोबा जोंना मा सबायखौबो जेरै जों संनो सबाय ओंख्रि जानोबा जोंना मा होनो सबायखौ फार्स्टआवनो जोङो एवना लानानै जेरै ओ उम एवनानै बेखौ हुगु एवनानै हुख्रेबना लाग्रोनायखौ एबा दिंखिफोराव देनानै एबा हुख्रेबना लानायखौ जोङो नुनो मोनो ओमफ्राय जेरै बेखौ संनो थाखाय जों दसे सम ओरैनो सोमनानै दोननाय दोनोआरो, नङा होमबा नोंथां? सोमना दोननानै मा बेफोरनि बिगुरफोरखौ एबा खारनो थाखाय जों मा रुयैनो थाखाय सोमना दोननायखौबो जों नुनो मोनो नों होनबाय बेखौ मा जो उनाव बेावहाय जोङो सङोमोन आरो नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय दा जोङो मानो नों जादों मा जोंनि मेन टपिकआ मा जादोंमोन अनला ओं बागै रायलायदोंमोन नङा होमबा नोंथां? अनला ओंख्रि अनलाया जोंनि मा जेरै जोंना अनला ओंख्रिखौ ओंखाम गोरलै जानाय जेरै बरनि म माइ-माइ माबा माबि हाखांनानै जेरै ननि फार्स्ट माइरं माइ माबा बिनि फुजा होनायाव जोंना मा अनला ओंख्रि होनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जेरा बेयावनो मा होनो ओंखाम गोरलैयावथ' जों मा मेनानो जाहैबाय अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि लायनो मा होथारनांगौ होननानै जोंना अनला ओंख्रिखौ माइरं गोरलैनि अनला ओंख्रि संनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ दा
दोरोंआरि बे होनदो देरा बेनियाव दोरोंयारिफ्रा जोंनाव गोबां ओं नङा होमबा जेरै बे अनला ओंख्रियाल गोलैया सबायजों दाव बेफोरखौ गोलैयो बे सबायजों दाव संनो गोनांबाबो जोंनो मा होनो गिबियाव जोंनो खारै खौ नांखागोन खारजों लोगोसे सबायखौ नांगोन सबाय आरो दाउ सङोबा जोङो दाउखौ नांगोन बेखौ जोङो सबायजों गिबियावनो जों सबाइ आरो दाउखौ नांग्रोगोन नङा होमबा? दाउफोरखौ गोदानननै मोजां लानानै बेखौ एवफ्रामना लाग्रोनांगोन आरो एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव माने बेखौ मोजाङै मा खालामनांगोननो होनदों
औ एवनानै लानांगोन एबा एवनानै दोनांनांगोन बिनि उनावसो मा सबाया रुइबासो जोंना ओ ओं सबाइखौ रुग्रोना लानाय जायो जों जेरै खारै होनानै सबाइखौ फारसत आवनो जों मा रुग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां होनबाथ सबाइाया जेरै रुइ जोंओ मा बिनि उनावहाय जोंओ नों निजेल जि जि मसला मसलि बानलु होगोन बेफोरखौ जों मा देना लाखांनानै उनाव मा बेदरजों बेदर एवफ्रामनायावनो मा बेफोरखौ मसलाफोरखौ होना एवफ्रामखानायखौ जो नुयो जेरै जों मा सबाय फार्स्टआव रुना लानानै सबाया रुयोबा बेखौ मा होनो जों सागं सा सागं सायोना नङा होमबा नोंथां सागं साना लानानै मा बेखौ जोङो उनाव सबायखौबो सबायजों रुबा सबाइखौ रुइबा सागं सागोन होनाव जों मा बेदरफोरखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मा जोङो ना गोरानजों लायना बिराद गोथाव जायो होननाय सबायाइ ओंख्रिया ना गोरानजों जेरै ना गोरानजोंबो जानाय ओ साम'फोरजों जानाय बेफोरखौ जोङो नुयो एबा जानो गोथाव मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दोरोङारि ओंख्रि होन जरै जोङो जेरै ना गोरानजों ना गोरानजों खारै फुदुंनाय खेवालि बारजों बेफोरखौबो जों नुनो मोनो एबा जायो
औ बेथनानो मा होनो जोंनि मा दोरोंआरि ओंख्रि नङा ‌ होनबा अ दे जोंनाबो समनि आंखाल
औ नोंथां औ औ औ दे न औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सिम सिम
औ दे